नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों। नोंथाङा खोनादोंना आंनि आवाजखौ?
खोनादों नोंथां फ्रिबा।
औ औ नोंथां आं दायो फ्रियैनो दं।
नोंथां होनबा जों दा मैगं थाइगंनि बागै सावरायनोसै नामा एसे।
औ जागोन नोंथां सावरायजागोन दे।
औ जोंनि इजाथ' दा मैगं थाइगं मोनो होनब्ला बेफोरबायदि खुमब्रा जोगोनार।
औ औ।
बेफोरबायदि बे न'आव गायनायबा आरोना बेफोरबायदिथ' दङ जोबोद मैगं दं जोंहा आलु सालुफोरखौबो मोनो नाथाय जोंहा आलु दाथ' आलुनि सिजोन नङाना गायनायनि ओमफ्राय जोंहा दा न' न'फोराव मैगं गायनानै मोननाय होनबा जोङो दा बे मुलाफोरखौ गायनाय थाङो ओमफ्रायहाय जोंहा दा मेस्था जाहैबाय मैथा जाहैबाय बे बिदिनो रोङा राङालाव जोगोनार पानियालाव जाहैबाय ओमफ्राय बिथिं बेफोरबायदि मैगं मोननाय जायो आरो ना दा नैबे नैबे सिजोनावहाय नैबे बोथोराव माने दैज्लां बोथोराव
औ औ औ
उम ओमफ्राय नोंथांमोननिजोलाय नैबे दालाय मा माबायदिथो मैगं मोनो जाखो मैगं मोननांगौ जाखो दा
औ औ औ औ औ नोंथां जोंनि खोजा दा बुंनो थाङोबा सरासनस्रा जोंनियाव दैज्लां सिजोनाव ओ नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय बाददि जेरैहाय ओ मैथा आरो जेरैहाय ओरै ना सोरबा सोरबा फाथो फैयोना फाथो थायो आरो लोगोसे जोंना बहल जिंखा बायदि थाबाय नै आरो ओरै जोगोनार गायनाय ओ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जिथु बे बारियाव गायजाग्रा मैगं थाइगंखौहाय जोङो ओ गायनाय जायो आरोखि। दा नैबे दैज्लां बोथोरनि सिजोनावहाय जोंना ओरैजाय खुमब्रा थाबाय माखासे आरो ओरैजाय जोंहा भिन्दि थाबाय नङा होमबा नों थां‌ औ
औ
औ बेबायाददिनो आरो जोंना ओरैजाय अ बै न'आव गायनो थास' थायोना बे थास' बेदराबो जोंना नै दा जाहांगासिनो आरो। दा बेफोरबायदिनो दैलां बोथोरनि सिजोनाव गोबां रोखोमनि ओ मैगं थाइगं जोङो न'आव गायनानै लानाय जायो आरो।
बेफोरबायदिथ' ओमफ्राय दा थ' आलुफोराथ' बेफोरबायदि दाथ' सिजेनबो जायाखै नालाय
औ नोंथां औ।
ओमफ्राय दा बेफोरबायदिनो मैगंफोरखौ दा आलुफोरखौ बायोना नोंथांमोना
औ नोंथां ओ सम माबा माने जोंना उफाय गैयै समाव जोंना आरो जानांगौबो जायो। ओ जायनि जाहोनाव जोंना नैबे दैजलां बोथोरनि सिजोनावहाय ओ जोंना ओ बायदिसिना बे बहल मैगं जिंखा मैगं बा खांख्रिखला बायदिसिना केरेला आलु बेफोरजों लगाय मोनदेर खालामनो थाखाय जोंना नैबे आलुखौहाय बाहायनाय जायो आरो। ओरैनो बे ओं मैगं गोथांफोरखौथ' ओरैनोबो जाजानाया नालाय माने जाबाय थाबा बायो नालाय। बिनिखायनो माने औ लगायनो लगायना जानो थाखाय जोंना बे आलुफोरखौ बाहायनाय जायो आरो।
औ बुंनो थाङोब्लाथ' बांसिन बिसिना माने आलुखौनो बाहायनाय जायो आरोना जोंनिया मैगं थाइगं होनब्ला।
औ औ औ। मालाबा समावहाय जोंना ओरैजाय ओंख्रिनि प्रब्लेम जायोना बिरादनो। दैज्लां सिजेनाव दा जोंना ओ मालाबा समावहाय आलु फाजा मालाबा समाव आलु बाथोन। बेबायदिनो माने गोबां रोखोमनि आ जों बे आलुखौनो बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो।
नंगौ। ए बिदिबा नोंथां मोनाबो न'फोराव जेनेबा बेफोर बायदि आलुफोर गायनाय थाङो नामा?
औ नोंथां ओ जोंना दा आलु गायनाया जोंना मेसें सिजोनाव जायो नालाय ओ जेरै जों दुफां बोथोर होननानै मोनथिनाय जायो। बे दुफां बोथोरनि सिजेनावहाय जों आलुखौ गायो। ओ थिग बिदिनो ओ आलुखौ जुदि गायनानै जों मोजां आदर लानो हायोब्ला दैफोरनि ओ बिबांखौ जोङो एसे मोजां खालामनो हायोब्ला जोंनाव आलुखौबो जों मोननाय जायो।
ओ बिनि अनगायैबो जोंना बे समावहाय ओ ओरै बायगन बिलाहि होनोना बायगन बिलाथि बा फान्थाव बिलाथि बेफोर बायदि गोबां रोखोमनि मैगंखौ जोङो गायनाय जायो आरो मेसेंआवहाय।
खौ
दा जोङो बेफोरखौ ओ गोबां मोजाङै आदर आदरै लानो हायोब्ला जोंहा ओ मोजां बिबांनि मैगं थाइगंखौबो जों दिरुननो हायो आरो।
हायो औ जोंहा ओमफ्राय बे बेफोर बायदिनो गायबोलाय माने न'आवबो जानो थाखाय जाहैखाबाय ओमफ्राय आरो एसे एनै ओ रांबो मोनो आरो ना, फाननानै जोंहा बेफोर बायदिबो मोननै मोननै जाहैबाय आरो फायदा जायो। औ।
जेरैहाय जों दा न'आव जानो थाखायबो न'आव थाबाय। आरो जोङो ओ गोबां रोख खोमनि गायोब्ला गोबां बिबांनि गायोब्ला जोंना ओरैजाय इंकाम सर्सनि थाखायबो माखासे फाननो हानाय जाबाय। बेफोरजोंनो जोंनि न'खराव नांगौखिनि मुवाफोरखौहाय जोङो ओ फाननानैनो बायनानै लानो हायो आरो।
औ नंगौ। फ्रायथ नोंथाङा ओमफ्राय बेफोर बायदियालाय माने मैगं गोथां मैगं होनोब्ला माबायदि मैगंखौ नोंथाङा जानानै गाहाम नाङो जेनेबा
औ नोंथां जोंनि बादिब्ला उम जेरैहाय जोङो दैज्लां बोथोरनि सिजेनाव गोबां रोखोमनि गोथां मैगं गायोना। बे गोथां मैगंखौहाय जोङो ओरैनो बहल आरो ओरैजाय जोंहा खांख्रिखला। आरो जोंहा ओरैजाय केरेला बेबायदि ओ मैगं खौहाय जोङो जानानै मोजां मोनो आरो जायनि जाउनाव जोंना नैबेबादि ओ गोथां मैगंनाव ओ माखासे जोंनि देहायाव ओ
जिनाखि जोंनि थाखाय नांगौ ओ रोखोमनि इनारजि बा जोंना मा होनगोन बेखौ बर'आव गोहो ना बेफोरखौ जोङो एसे एननैबाबो जोङो मोननो हायो आरो।
मोननो हायो औ नंगौ नोंथां।
खांख्रिखला आरो बहल ओरैजाय जिंखा थाबाय। बेबायदि मैगङा माने जोंनि भिटामिननि थाखाय ओ मोजां आरो।
मोजां आरो जानो हायोबा देहानि थाखाय मोजां।
देहानि थाखाय मोजां औ नोंथां।
औ बिदिब्लाथ' नोंथांमोननि जा बेफोरबायदि जेनेबा दा बेफोरबायदि जोंहा दा नोंथाङा जि जे मैगं' थाइगंनि मुं बुंलांबाय। बेफोरबायदि मैगं थाइगं माने आबाद खालामनानै बेफोरबायदि। बबे मैगं आथो माने साबसिन जायो। जेनेबा बेफोरबायदि।
औ नोंथां सरासनस्रायै जोंनिखायजा बुंनो थाङोब्ला। ओ बांसिन जोंना मैगं' थाइगंनि बेलायाव बुङोब्ला। जोंना बायगन बिलाहि बा फान्थाव' बिलाथि। आरो ओरैजाय जोंहा बहल जिंखा। ओ बे मैगं थाइगं आनो जोंनाव बां सिन सोलियो आरो बा बांसिन जायो। जायनि जाहोनाव औ साब फिन जायो।
माने जोंना ओरैजाय बेखौ आदर लानायाबो एसे खमजा खम नालाय। बेना जेनेबा ओ गोबां बिबांनि आदर लायाबाबो जोंना एसे एनै आदर लायोब्लानो। जोंना बे मैगं' थाइगंआ हारसिंनो जाखायो नालाय। आरो ओरैजाय जोंना। सबाय बिमा मोनसे थाबावबाय। बे सबाय बिमायाबो ओ जोंनियाव। ओ गोबां मोजाङैनो मोनो। आरो माने। एसे एनै आदर लायोब्लानो। औ एसे एनै आदर लायोब्लानो जोङो गोबां बिबांनिखौ मोननो हायो।
औ।
बिदिबा नोंथांमोननि खायजाथो मा मा माबायदि मैगं थाइगंआथो बांसिन जायो।
जोंनिजाबो बेफोरनो आरोना बे आलु होननाया आलुआ जाहैबाय मोजां जाहैखायो। माने आलुआ एसे जोथोन लाबा। आलु जाहैबाय इथिं ओमफ्राय बे भिन्दि जाहैबाय। ओमफ्राय बे फल जिखिया फान्थाव' बिलाहि बेफोरनो जायो आरो मोजाङै। एसे जोथोन लाबानो माने मोजेर मोसौ बोरमानिफ्राय एसे बासायनो हाबानो जाहैबाय आरो ना।
औ औ नोंथां औ।
समफ्राय जोंहा माने हासारफोरखौथ' बेफोरबायदि बाहायनाय जाया बारा। एसे खम माने।
केमिकेल हासार बाहायनाया खम आरोना नोंथां।
औ एसे खम जायो। आरो ना।
औ औ।
बे बायदिसिना आरो जोंहा।
औ औ नोंथां।
माने जोंहा बेखौ मा होनो ओजों न'फोरावबो मोसौ बोरमा थाहैनाय जाबाय ना।
औ औ।
मोसौ बोरमा थाहैबा माने बे मोसौ बोरमानि बे। जाहिथुबा बे मोसौ बोरमानि। खिखौ जोंहा एसे गारनानै होयो आरो ना फोराननानै।
औ।
दाथ'आरो बेफोरबायदि बायनानै हासार होनांगौथ' गोनां जायैला बेनो मोनहैखायो।
औ ओ जेनेबा जोंना ओरैजाय बांसिनानो आथिखालावहाय केमिकेल हासारखौ बाहायो नालाय मैगं थाइगंनि बेलायाव। दा बेफोरबायदि मैगं थाइगंखौ जोंना। ओ जायो जायोब्ला बा बोरैबा मोनजाफ्लाङोब्ला जोंना डाइरेक्टलि एफेक्ट जाया। ओमबाबो लासै लासै जेब्ला जोंनि देहाया
जायो जायो।
बारायलांगोन बा जोंना बैसोवा बैसोआ जालांगोन। बै समावहाय जोंना माने लासै लासै लासै देहाया नाख्रेबलांनो बोलो मोनो। आरो दा बे हिसाबै जोङो मोजां साननानै नायोब्ला मैगं' थाइगंखौ। गुबुननिफ्राय लाबोलासिनो न'आव गायनानै ओ न'नि बे लकेल हासारजोंनो। जेरैहाय जोंना मोसौ थायो बोरमा थायो बायदिसिना ओ। बेफोरबायदिओ गोबोरखि हासार बा जोंना बोरमानि हासार बेफोरबायदिखौ जोङो
मैगंनि गुदियाव राननानै होयोब्ला बा जों बे हासारखौनो लगायनानै होयोब्ला जोंना माने लकेल हासारानो बिनि भिटामिना एसे बेलेग जायो आरो जायनि जाहोनाव जोंना बिनि फिथाइखौ जायाबाबो माने प्रब्लेम जानाय नङा
औ औ बेफोरबायदि आरोना माने बायनानै जाबाबोथ' आरो खहा जायो आरो देहाया उनफोराव लागै
औ जेरैहाय जोङो सहराव थाङोब्ला माबा मोनसे हाथाइसालियाव थाङोब्ला जोंना आथिखालावहाय न'वाव गायनाय मैगंखौथ' रावबो लांखायानोसै मानोना जोंना आथिखालावहाय केमिकेलजों बाहायनाय गोबां बिबांनि आबाद मावनाय जा यो बैफोर आबादनि फिथाइखौसो जोङो हाथाय बाजाराव फानै नालाय
औ
औ
नोंथांमोननि दा बेफोरबायदि ओमफ्राय मैथा मैथाया जाहैबाय ओमफ्राय बिथिं फाथो मैथा बे ओमफ्राय नारजि बेफोरखौबो मोननाय थाङोना नोंथां
औ गोबां गोबां बिबांनि मोननो थाङो जोंनिखायबो नोंथां
बिदिब्लालाय नोंथांजो बे मैगं थाइगंनि बागै रायलायना सावरायनानै गाहाम नांबाय आरोना मिथिनोबो मोनबाय आङो बि नोंथां जोंहा औ स समाबो जाहैबाय समाबो जाहैबाय
औ नोंथां जोंना दा नै समावबो जानानै फैबाय आरो औ नोंथां दे उनाव फिन खनसे लोगो मोनफिनगोननानै ओ औ औ नोंथां औ
दे ओमबा
औ जागोन दे नोंथां